औ खु औ
नोंथां नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो ओरैनो बर' आइजोफोरनि सायाव सायाव बा सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ दङमोन ना?
औ नोंथां सावरायजायो।
औ ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बा ओ जोंनि समाजाव आइजोफोरा जेरै ओ जिउ खुंनायाव ओ हान्थिनाय बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना फोरमायलांनो?
औ नोंथां ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ थारैनो ओ न'खर खुंलांनायाव एबा न'खर दानायाव गोबां आ माने गुवार जायगा आवग्रिनानै लाबोदों बिसोरो ओ गावसोरनि न'खरफ्राव ओरैनो ज'नानै थायाबालासिनो ओम हौवाफोरजों लोगोसे गावसोरबो रां खामायनाय बिथिङाव ओ माने ओ मा आगान सुरबोदों बिसोरबो दा बे बेलायाव आङो बुंनो सै सानो जे नंगौ थारैनो आइजोफोरा गावसोरो अमा फिसिना एबा दाव फिसिनानै बा ओ जि दानानै बिदिनो फाननानै बेफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननायजों गावसोरनि न'खरखौ मोजाङैनो ओ खुंफुंलाङो आं मोनथिनो लुबैयो नोंथांनिफ्राय जे नोंथांमोननि जायगायावबो नोंथांमोननि बर' आइजोफोरा बिदिनो न'खर खुंलांनायाव माबादि हेफाजाब होयो एबा माबादि ओ खामानिफोरखौ मावलाङो आं नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैयो?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावबो बर' आइजोफोरा ओ गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय एबा गावनि न'खरखौ दालांनो थाखाय बर' आइजोफोरा जेरै ओ जिब जुनार जेरै दाउ आरो अमा मोसौ बोरमा बेफोरखौ ओ फि-फिनानै जेराव गुबुननोबो आदि हरो बा गावबो लायो जेरै बिदिनो फिलांनानै बा एनै मोननानै गावनि जिव खौ खुंनो थाखाय सुबिदा नागिरनानै लायो। आरो बर' आइजोफोरखौ बांसिनानो सि दानाय आरो फालांगिरि मावनाय बिब्दिबो नुनो थाङो। दानि जुगाव जेरै गावनि ओ हौवा फोरनि हौवाफोरजों समान समान माव फालांनो हमो आजिखालिनि आइजोफोरा। ओ जेराव गावनि जिउखौ खुंनायाव ओ एसे सुबिदा सुबिदा मोननायखौ नागिरा आरो बिसोरो गोरलै जेन'बा न'खरखौ सामलायलांनो। जेराव दाथ' दै ज्लां सम आइजोफोरा ओरैनो थानाय नङा जेराव ओ माइ गायनाय बा हाजिरा हाजिरा थांनाय जेराव ओ बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय बिदिनो गुबुन गुबुन खामानियाव ओ गोसो होथाबनानै दङ बर' आइजोफोरा।
नोंगौ। आं दा आङो मोन्थिनो लुबैयो नोंसोरनि बे ओनसोलफोराव ओ माने आइजोफोरा आं मो दाउ, अमा फिसिनायनि अनगायैबो ओ जिफोरखौ दानानै बिदिनो ओ माबादियै जिफोरखौ माबाद दायो ना दाया दानि जुगाव? गोदोहाय थ'बिदिनो जिफोरखौ गोबां दा नाय नुयोमोन। दा आथिखालनि जुगाव नोंथांमोननि बेफोर ओनसोलफोराव बर' आइजोफोरा जि दानानै बिदिनो ओ बेफार फालांगियाव ओ बाहायोना बाहाया?
औ थारैनो नंगौ। ओ दानि जुगाव बर' आइजोफोरखौ ओ सि दानाय बारा नुनो थांलिया। नाथाय जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सासे सानै दं आरो ओ सानाव जेन' बा ओ बिहान फालि आरो गामसा, दख'ना बेफोरखौ दायो। जेराव जों बुंनो थाङोब्ला ओ आर'नाइखौहाय दायो। आर'नाय दाबोला ओ आग'र एरो थुब गोबां रोखोमनि आगर ए रो हाजो आग'र बा बिबार बिदिनो आरो गामसाफोरावबो जेराव बेफोरखौ दानानै बर' आइजो फोरा ओ बेफार फालांगि खालामनानै रां खामायो। जेराव गोदोनि-गोदोनि बायसा बारा गैलिया। ओ खमायलांनो हमबाय बिदि ओ सि दानाय बेफोर गोमालांनो हमदों आरो
नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो नुनो मोनो ना बि दि
औ नंगौ। नुनो मोनो आ के आ नाथाय गोदो गोदायनि रुजुनायाव ओ आथिखालाव जोबोर खमैनो बिदिनो ओ जि दायो। नाथाय थेवब्लाबो ओ माखासे आइजोफोरा बे जि दानाय आ आदबखौ गावसोरनि जिउ खुंनायनि राहा लामा हिसाबै आ आजावनानै लायो एबा राहा लामा खालामनानै लायो। बेनि गेजेरजों बिसोरो गावसोरनि न'खरफोरखौ खुंलाङो मोजाङैनो गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ बिदिनो मोजाङै आ फ-फरायहोयो फोरोंहोयो एबा नायलाङो गावसोरनि गथ'फोरखौ। दा बिनि बेलायाव गोदो गोदाय थ' बिदिनो माखासे ओ जिब फोराव आगरफोर एरखाङोमोन दा दानि जुगावथ' बिदिनो गोबां आगरफोर गोदान-गोदान आगरफोरा सोदेर जाबाय नङासै। दा आङो नोंथांनिफ्राय ओ मोन थिनो लुबैयो जे जोंनि गोदोनि जे माने आगरफोर बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे माने मिन्थिनो लुबैयो।
औ नोंथां ओ गोदोनि-गोदोनि आगरफोराथ' बिब्दिनो ओ आगर दालांनायफोरखौ बिदि नाम मोननाय जादों जेराव ओ हाजो आगर, फा रौ मेगन, दावथु बिबार, ओ बिदिनो गुबुन-गुबुन जेराव ओ आसागि बैसागिनाय आइजोआ जेराव नाम-नाम मुङै जेरै ओ आगर आखिदोंमोन। बा आगर एरदोंमोन।
औ
गुबुन-गुबुन रोखोमनि आगर एरनाय जादोंमोन आरो बिसोरो जेरै ओ दाव बिरलांनायफोरखौबो दाव जेराव अख्रां दाव बिरलाङो जेरै बिब्दिनो ओ नुनानै
नंगौ
एखेयैनो जेन'बा आगरखौ एरोमोन
ओ जोङो बे सल'नि गेजे जेरै जों बे आइथिनि सल'नि गेजेरजों मिथिना मोनो जे गोदो बर' आयजोफोरा माबादि ओ माने आगर एरनायाव रोंखा राखामोन बिसोर ओ जिहेथु जेराव दाउ बिरलाङो जेराव ओ सासेया बिनानाव जुदि बुङोब्ला बैथिं गालेदाव बिरलादों होननानै बुब्ला थाबनो बिनो आगर एरखांनो हायोमोन माबा मै गाबनायखौ खोनाब्लानो बिदिनो आगर खौ मैनि आगर एरखांनो हायोमोन होमबा जों बैफोर सल'बाथानिफ्रायनो गोबां मोन थिना मोनो जे जोंनि आइजोफोर थारैनो गोदो गोदायनि दिनाव ओ बिनो आगर एरनाय बा जि दानायाव रोंखा राखामोन होननानै।
थारैनो नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा जि दानायखौ नुनो मोनो ना नोंथां?
ओ नंगौ मोनो नाथाय बे गोदो जेरैहैबादि ज' ज' जाजाय बिदिनो आइजोफोरा बे ओ जिफोरखौ दायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव बिदि नुनो थांलिया थेवबो ओ दङ साफा मोनफा मोननै न'खरफोराव बिदिनो जिफोरखौ दायो आरो दानानै फानो फाननानै औ फाननानै बिदिनो सोलियो माने गावसोरनि जिउखौ खुंलाङो आरो
थारैनो नंगौ
औ
बिब्दिनो बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो गावनि न'खर सामलायनो थाखाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सोलिबोदों सिमब्रेबोदों दुखु खस्थ' मोनदोंब्लाबो बिसोरो फावसायाखै आगोन सुरबाय थादों दावगा थादों थिग बेबायदिनो आं दाबो सानो जोंनि बर' आइजोफोरा खर' गंलायालासिनो गावनि खामानिखौ बा गावनि मावनांगौखौ बिब्दि दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो दावगालांगोनखौ आं सानो आरोना
औ नंगौ नोंथां ओ बे बाथ्रायाथ' सैथो जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै ओ जे उनफिनना थायाखै आरो फावसायनानै थायाखै आरो बेफार फालांगिनि बेलायाव औ ओ जोंनि आइजोफोरा ओ गावसोरनि न' सिङावनो थायाबालासिनो ओ हाथाइ बाजारफोराव बा हाथाइ गलाफोराव ओ साहा दखान होनानै ओ साहानि गला होनानै एबा ओ मैगंफोर फाननानै बिदिनो ओ गाव गावसोरो बे मुलाम्फा मोननायजों गावसोरनि न'खरफोरखौ सामलायबोदों बेखौ जों नुनो मोनो दोनै दोनैनि दिनाव
थारैनो नों
दा आं मोनथिनो लुबैयो जे नोंथांमोननि बै ओनसोलफोरावबो बिदिनो ओ बर' आइजो
बेखौ दानि जुगावबो
औ दे बेफार फालांगि खालामनानै बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो ना मोना नोंसोरनि बे ओनसोलफोराव?
मोनो नोंथां जेरै जों जोंनिखि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों जेराव ओ दखान गलाफोर होयो आरो जेरै बाय जा ओ हाजिराफोर मावो
औ नंगौ
बावसोमनानै बिब्दिखौ नुनो थाङो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां औ। आरो माब्लाबा रायज्लायफिनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय नोंथांजों।
नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला दोन दोनथ'नोसै दे।